हेलौ‌ अ नोंथां खोनादोंना आंनि रायलायनायखौ आंनि बुंनायखौ? औ नोंथाङा नेटनि पब्लेम जागासिनो दङ।
औ नेटनि प्रब्लेम जांगासिनो माने बोथोरा एसे जोंनाव अखा हानाय बेबायदि जागासिनो नालाय नोंथां। बेनि जाहोनाव नेटवर्क प्रब्लेम होगासि सिनो
अ नोंथाङा दि हायोब्ला ओ नि नांनायबा नेटनि जायगायाव थांनो हागोन ना
दाथ' आङो नेट नांनाय जायगायावनो दङमोन नोंथां ओमफ्राय आरो
औ
जाबो दां होम मिथिला आरो
औ‌ औ नोंथां अ नोंथाङा दा मा खालाम गासिनो दंबाय दं
आं दङ ओरैनो
औ ओ नोंथां‌ नोंथांनि खबरफोरा मोजांबा दङ आंबो ओरैनो
औ औ आंहाबो खबरा मोजांखौ दे नोंथां
अ जों ओ‌ मा आयदायाव लानो सानो होनोब्ला आं नोंनो मा जाहोनानि नि थाखाय कल हरनाय जादों होनोब्ला दा दाथ' दैज्लां बोथोर फैगासिनो दङ दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावोबा दैज्लां बोथोराव मा जाहोननि थाखाय आबाद बाहायो बा दैज्लां बोथोरावथ' गोबां बिबांनि रोखोमनि आबाद मावनाय जायो ओ बा दैज्लां बोथोरावथ' ओ गुबुन गुबुन दाब दाब जायगायाव बुहुद रोखोमनि आबाद मावोना बेखौ नोंथाङा गुवारै फोरमायनो हागोन नामा औ ओ हायोब्ला नोंथाङा एसे एसे गुवारै फोरमायना होलाय
औ जागोन नोंथां दैलां बोथोर होनोबाथ' जोंना बांसिनानो जोंनाव गायनाय फुनायानो जेरै माइ आबादानो बांसिन बेनो गाहाय नङा होमबा जोंना औ माइ आबादानो गाहाय जों जोंनि थांना थानायनि राहा होनबा बेनो जों माखासे बे माइ गायनायनिफ्रायबो जोङो माइजोंनो जोङो माखासे बलाय फालाय जेनेबा नखरनिाखासे आंखाल जानायफोरखौ जों सुफुङो बेबायदिनो फैसा थाखा जेनेबा जों नांगौ जायोब्लाथाय जों माइफोरखौ फाननानै बेजोंनो नखरखौ सालायो जोङो बेनो बेनिखायनो माने जोंनो माइ आबादनो गाहाय आरो दैज्लां होनोब्ला ओरैनोथ दैज्लाङाव जोङो माखासे मैगंफोरबो जोङो मोननाय जायो जायो जेरै नै खुमब्रा जोगोनार ओ बिनिफ्राय आरो थास बिदिबो गायनाय जायोना आलौ बेबायदिनो खां ख्लर जिंखा थाइबें बेफोर माखासेयाबो खौबो‌ मावनाय‌ जायो जायो आरो बेफोरखौ जोङो माखासे मानि सोरबा बायदिया गाव गावनि न बारियावनो जानो आन्था बायदिनो बेफार फालांगि खालामनो थाखाय गोबां गोबां गायनाय जायो आरो बिदिनो आरो औ माइ आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो माइखौ माइ गायनायनि होनना बुङोब्ला जोङोथ' गिबियावनो खोथियाखौ फोनानै लाग्रोनांगौ नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां
औ बिनिनो आङो खोथियाखौ जों माबायदि नाय जायो बेनि सायाव आङो एसे फोरमायनानै होनोसै जों खोथियाखौ औ खोथियाखौ फोनो थाखाय गिबियावनो जोङो माइज्लिखौ जोङो सोमनानै दोनग्रोनाय जायो आरो सोरबा बायदिया बिदि बिदिनो न'आवनो गामलाफोरावसो सोमो बा गावबा गावनि न' फुख्रिफोराव सोमनानै दोनो बा सोरबा बायदिया दैमायाव सोमनानै दोननाय जायो जोङो बेखौ सोमनानै ओ सानथामसोनि उनाव जोङो साननै बा सानथामसोनि उनाव जों बेखौ दैनिफ्राय बोखांनाय जायो आरो दैयाव बोखां खांनानै जोङो आरोबाव मोनसे जिफोराव ल-लखुमनानै दोननाय जायो बे लखबनानै आरोबाव सायाव मोनसे जि बा सोरबा बायदिया थालिर बा थास' बिलाइफोर खोबनानै दोननाय जायो जाहाथे थे बे माने गाजा बेरो आरो जेब्ला बेे गाजा बेरगोन सानसे बा साननैनि उनाव जों बेखौहाय ओ मोनसे जि जायगायाव फोगोन जोङो दुब्लियाव बे जाय जायगाखौ जोङो गिबियावनो हालौ हालौवनानै लानाय जायो बिदिनो दै होनानै बिदिनो एसे दैजों माजों जों एसे ओ दोलोलो खालामनानै हालौना लाग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बै माइलिखौ जोङो फोनाय जायो फोनाय नि उनाव जोङो औ फोनायनि उनाव जों बेनो साननै सानथामसोनि उनावनो बियो ओ माइ रज'बोसिगोन आरो
औ नोंथां
जोङो बे माइ खौ आरो खौ जों बेबायदिनो थामजि सान सोरबा बायदिया थामजि ओनो थामजिफोर सानफोरबायदि जोङो फुनाय जायो आरो बे
उम
सोरबा बायदिया माने गावबा गावनि ओ गायनायनि समनि खोथा नङा होमबा नोंथां बिदिनो सोरबा बायदि जेब्लानो फुजानाय दैनि आंखालनि थाखायहाय बेबायदिनो गोबाव सम माने गो- गायनाय जायो आरो होमबा नोंथाङा दे नोंथांमोननि ओनसोलजों गायना गाया माइ आबादखौलाय
ओ जोंनि ओनसोलजोंबो माइ गायनाय जायो मानो होनबा गिबियाव जोङो ओ आथिखालनि मुगायाव हाजो आरो ओ हायेन बा प्लेन जायगानि थाखाय ओ बेलेग बेलेग आबाद मावनाय जायो मानो होनबा हाजोआरि ओनसोलनि फोराहायो आबादखौ मावो गम आबाद आरो ओ जुखाम मावनाय जायो आरो एसेबो बायदि बायदि हाजोआरि ओनसोलफोराबो साहा बागान बा ओ माइ आबाद बिदिबो मावनाय जायो जों आरो हायेनारि ओनसोलफोरनिया बां सिन माइ आबादखौ बाहायनाय जायो आरो बा माइ आबादखौ माने मा बोरै ओ गायो होनोबा नोंथाङा बुंलांनाय बायदि ओ जों खोथियाखौ फासट बोथोराव जेरै हाना दोननाय बा जों माइखौ जों बेखौ माइलि हिसाबै दोननाय जायो बे माइलिखौ जोङो ओ हरसे बा हरनै सोबनानै से सान बा नै सान सोमनानै उनावहाय जोङो ओ जाय दुब्लियाव फोगोन बेखौ मोजाङै ओ हालेवनानै बा फोमोननानै जों बेखौ गायनाय जायो। ओ आ आथिखालनि मुगायावहायो गोबां बिबांनि माइ गायनाय मेसिन बा ट्रेक्टर हाल बिदि हेवबोनाय नुबोबाय दङ। गोदोनि समाव बा जोङो मोसौजों हालि एवोमोन मोसौजों हालि एवनायनि जाहोननि थाखायनो गोदोयो आबाद मावनाय बा मावना जानाय बेफोरो माने गोबां समालागि मावनानै जायोमोन आरो बुंनो थाङोब्ला माइ आबादखौ जों मानि थाखाय गायो होननानै बुङोब्ला माइ आबादखौ जोङो। जोंनि जोंनि बोसोरसेनि आदारखौ बुथुमना लानायनि थाखाय जोङो माइ आबादखौ गायनाय जायो। माइ माइ आबाद माइ आबादखौ माबोरै मावो बा माइ आबादखौ माबोरै गायो होमबा दाब दाब जायगायावबो बुहुत गोबां बेलेग बेलेग ओ
रोखोमनि गायो ना माने माइज्लिफोरा गुबुन गुबुन मुंनि जायो आरो ना नोंथां।
औ औ औ नोंथां ओ माइखौ आरो ओ जुदि माइखौ माबोरै गायो माइ आथ' खोथियाखौ फोग्रोबाय खोथियाखौ फोखांनायनि उनाव जाय दुब्लियाव नों माइ गायगोन बा जाय हायाव नों माइ गायगोन। ओ बिखौ नोङो मोज मोजाङै एवनानै मै होनानै बा गोदोनि टाइमावथ' जोङो हालेवनानै जायोमोन। दानि जुगावथ' दोरोङारि मुगा गोदान गोदान आयदा ओंखारबोबाय मानो होनबा ट्रेक्टर ओंखारबाय माइ गायनाय मेसिन ओंखारबाय। हानायनिफ्राय मेसिन ओंखारबाय जोङो माइखौ गायनायनि सिगां गायैनि सिगां जोङो। माइखौ जोङो मा खालामनांगौ होनो आलि खोग्रोहोनांगौ आलि खोग्रोनांगौ आलि खौ मानि थाखाय खैयो होनोबा जाहाथे बे बे एरिया बा बे ओ दब्लायनियाहाय दैया थानानै जोंनि आबादा मोजां जाथों बा जोंनि आबादा मोजां जौगाथों बिनि थाखाय जोङो आलिखौ थेनाय जायो बा आलिखौ जों होनाय जायो। जुदि आलिखौ होनानै सैनो जोङो माइखौ गायनो हायो नाथाय जोंनि आबादा मोजांबा जोङो आबादखौ गुन गोनां मोननाय नङा। बिदि बायदि जायो। ओ दैज्लां बोथोरनिखौथ' गोबां बुंबाय ओ मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावो होनोब्ला मेसें बोथोरावबो बायदि रोखोमनि आबाद मावो जेरै बिलाहि कबि बानलु बा ओ जोगोनार बायदि बायदि जिंखा पथल बायदि बायदि बायदि रोखोमनि जोङो मेसें बोथोरावबो माइ मावनाय जायो आरो बा आबाद मावनाय जायो खायसे खायसेया माइ मावोबा खायसे खायसेया आबाद मावनाय जायो मेसें बोथोरावबो मानो होनोब्ला ओ जों गुबुन हारिफोराबो बिदिनो आबादनि सायाव मावो बा जोंनि बर' हारिया हारियावबो माने आबादखौ गावनि आंगो बायदि साननानै लायो आरो गोदोनि समावबोथ' आबाद मावो दानि जुगावबोथ' आबाद मावो दानि जुगाव ओ गोबां मावनायखौ नुबोनो मोनला गोबां बिबांनि खम जाबोनो हमबाय ओ उ बुंनो थाङोबा मेसें बोथोराव गोबां बि बांनि ओ जेरै ओ लाइ लाफा बा गोबां माने गावनि जि मावना जायोब्ला माने गोबां मोजां मोजां मैगं बा मोजां मोजां ओ बेबायदि मोनजायो बा जानो मोनो बा जोंनि बे दै दैज्लां बोथोरावबो निजि निजि खस्थ' खालामनानै बा जोंनि निजे समखौ होनानै जुदि मावना जायोबा आथिखालनि मुगायावबो माने मोनजायो आरो जानो हायो निजेनो अ नोंथां होनबाथाय जोंनि समाबो जाबाय जों गोबां बिबांनि जों खोथा रायलायबाय बा जों ओ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नोंथां गोजोननाय थाबाय नों
ओं जागोनदे नों